औ नोंथां खोनादों खोनादों।
ओ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना औ नोंथां आंनि कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांनो आं दान्दिसे सम सावरायनो हागोन। औ हागोन हागोन नोंथां
औ आदसा होमबा नोंथां औ जागायगोन नोंथाङा जागायगोन ओरैनोथ' आं सावरायनो लानाय जा जोंनि टपिक आर ना नोंथां बे जाहैबाय जाखिनि जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन हिसाबैस बैसागुआ
औ औ नंगौ औ औ हागोन जागोन
जाखिनि जोंनि बैसागु बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ औ नं नंगौ नंगौ नंगौ औ गोदो गोदायथ' मा
मोसानायखौ नुयोमोन जोङो बैसागुफ्राव ओमफाय दानियाथ' सप्तासे गाहामल' मोसायो मोसानाया नोंथां
औ औ औ। औ औ औ औ। औ नंगौ नंगौ नंगौ ओ औ औ औ औ।
थुखैनानै माने फुख्रियावनो जा दैजों बा
औ औ औ औ
माने ओ लाव फान
ओम ओम औ औ औ ओ
राइदों राइ
ओम औ नंगौ औ।
औ ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो थालिर गांखं माब
औ औ औ नंगौ। औ नंगौ नं खौ औ नंगौ नंगौ औ औ।
बेखौहाय आं एसे खोनानो मोनदों मोननाया जाबाबो जायाबाबो आं एसे एनै फोरमायनोसै नोंथांनो। ओ गोदो जे लावखारफ्रा बैसागु समाव मोसानोमोन।
आतसा औ औ औ औ।
बेथ' मोसा मोसा बायदिसिना ओंखारोमोन आरो। लाय गुम गुमनांगौ जायो मोसौखौ। बेनिखायनो माने बिसोरो बैसागु बाबो मोसानो ओ फो ओंखारनो हाया जाहैदोंमोन आरो माने औ बेनिफ्राय बिसोरो बेफोरबायदिनो ओ ओ जाखिनिस बैसागु संक्रान्तियावनो बिसोरो माने हांगार जाखिनि आं दहाय बुंदोंमोन ना
बुंदोंमोन ना नोंथां औ नंगौ औ बेख खौ माने थुना होनाय जायो आरो नोंथां आतसा जेनेबा औ औ औ मोसानि जातिनि खालार ओंखारसिन ना बे
सिख्रानो अब्ला माने मोसाफ्राबो बेख फोरखौ सिगि सग' खालामनो हायाबो जानो हासिगौ आरोना नोंथां औ आं जाखिनि मिथिनाय बाथ थ्राखौ आं बुंबाय नोंथां बुंनायालाय एसे एनै औ आदसा दा जोंना गिबि ओ फैबाय जाखिनि जोंनि ओ मानसि फोरबो
औ औ नंगौ।
औ गिबि सेकेण्डआ जोंना मानसेआव फोरबो फैबाय औ बे फोरबोआव जोंना माने ओ खुंखा जानाय होनना नोंथां जों नि जाखिनि गोखा गोखै ओ जौसे बेसेबांबा जानाय मोनसे जों ना नियम दं होन्नाबो खोनादों खोनानाया नोंथां आङो।
औ एक्स' एक ओ एकस' एकना नोंथां औ औ
औ जाखिनि बेन्दों बेनलानिफ्राय लानानै जारि गोबां बायदिसिना ना नोंथां बेयाव औ बेनिफाय जायै लोङै बिदिनो अखानायै जोंना ओफ
ओ फोरबो हाबो औ औ सुबुं बैसागु होननाय जाय फोरबो औ सुबुं बैसागु ना नोंथां औ औ
औ बेवहाय फोरबो हाब नानै माने फुंफ्राव इदिनो जाखिनि गेदर गेदेरफ्रा उन्दैखौ मान होना नाय ओ उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय बेफोरबायदि जाय
नंगौ नंगौ औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो लासै लासै मान लानाय होनाय बेफोरबायदि जाय जायो जोंना जाखिनि थानसालियाव हाबबाय थानसालियाव हाबनानै बेजों लोगोसे अखानायै अखानायै माने बेनि लोगो लोगोनो बेलासिनिफ्राय खायसेया मोसायो खायसेया बिनि अखानायै मोसायो आरोना नोंथां जोंनियाव।
औ औ नंगौ नंगौ नंगो औ
ओ जाखिनि मोसानायाव जोंना बिदिनो बर' हारिनि बुंनो थाङोब्लाथ' खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना बेथ' थाखायोना नोंथां आथिखालाव
औ नंगौ औ
बेफोरबायदि खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै ओ लाइमोनसा लाइमोन सि इदिनो ओ ज' ओंखारो आरोना नोंथां जोंनियाव। औ ओरैनोथ' बोराय बुरैजों माने जों गामियाव ओरैबायदि आर ना नोंथां बोराय बुरैजों मोसायो।
ज मोसायो ओनाम औ
औ बोराय बुरैजों मोसायैनि बुंनो थाङोबाथ' बिमा बिफायानोथ' थाखायोसै फ्राय बेयाव
औ औ लाइमोनसा लाइमोनसिनि औ औ बेयाव माने लाइमोनसा लाइमोनसिया ओरैबायदि लाजिनाय मोनो आरोना नोंथां मानि बिमा‌ बिफानि खाथियाव लाजि मोसानो आरो नाथाय जोंनिया औ औ नंगौ नंगौ औ बेफोरबायदिनो ओमफाय ओ
ने जाखिनि जोंहा ओ जायफोर न'खरनि मानसिफ्रा माइरं एसे बा थाख‌ रां एसे हरो। ओ बेखौनो जोङो गनायना लानांगौ आरोना नोंथां। माने गामियाव जाखिनि एसे एनै माबायो औ लोगोसे गागि जायफोर बोराय एक्स्रायै ओंखारो माने बिसोरनोबो जाखिनि हरो बिसोरबो बेखौनो लायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोल औ औ ओरैनोथ' बैसागुखौ जोंनिया जा खिनि आर'नाइ बेथ' मोनसे जोंनि जि आइ थेकबो मोनबाय जानांगौना नोंथां बेयो?
जोंनि जि आइ टेकबो मोनबाय जानांगौ ना औ नंगौ नंगौ नंगौ औ
औ जि आइ थेक मोनबाय होनना खोनादों जाखिनि जोंनि बर'नि आर'नाइ लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो गोबां जाग्राफोरबो मोनदों जानांगौना नोंथां ओ लोगोसेयैनो लोगोसेयैनो जाखिनि जोंनि हिनजावसाफोर बा हौवासाफोरनियाथ' गामसा गो
थां लोगोसे औ औ गस्ला गुफुर आर'नाइ बेजों बैसागु मोसायोना नोंथां जोंनिया
ओ आरो हिनजावसाफोरनि बुंनो थाङब्लाथ दखना जाखिनि गोमोा मा जायोखोम
दखनाया औ औ औ नंगौ नंगौ गोमो गोजा औ गस्लायासो बै नोंथां गोथांमोन खोमालै ना ना गस्लाया गोजा गोजा गोजा नोंथां गोजा गोजा ना नोंथां औ गोजा गानो
औ आदसा आतसा बेनिफ्राय बेफोरबायदि जयै मोसायै मोसायै जाखिनि रां एसे एनै हरो बेफोरदि मोननानै जोंनिया माने स्नि स्नि सान माने सप्तासे गाहामल मोसायो आरोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव
नंगौ
ओ जाहोनानो जाबाय माने गोहो गोदोथ मास मोनसे बा दानसे बेखौथ मोसायोमोन
मोसायोमोन जाखिनि औ आथिखालावथ गोबां ओ सुबुंफ्राबो खामानि गोनां जाजोब्बाय नालाय औ औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ सोरबा
साख्रि मावनाय सोरबा जाबाय फरायनाय
ना औ इसोरनिबदिनो औ औ खोब खामानि थासै नोंथां औ औ नोंगौ नोंगौ
औ बेफोराव माने खामानियाव थांफिननांगौ जायो बा बबावबा फरायनो थांनांगौ जायो बेनिखायनो माने स्नि सान गाहामल जोंनिया खामानि थानायनि जाहोनावनो स्नि सान गाहामल रंजानायखौ लायो आरो नोंथां
औ जोंनियावबो नंगौ नंगौ औ औ बिनिफ्राय जा खिनि जोंना मोसानानै मोननाय रां औ रुफा बेफोरजों माने जोंना ओ जाखिनि एसे एनै माने प्रग्राम फाथियो आरो नोंथां औ औ औ प्रग्राम फाथिनाय जाहोनानो जाबाय जोंनिया जाखिनि लाइफोरखौ मा माने ओ बोसोन होनायजों लोगोसे औ नंगौ नंगौ माखासे नेमखान्थिफोर फोरोंलांनाय होनो आरो जोंनियाव औ औ औ औ औ
ओम लोगोसे आरो जाखिनि एसे एनै रां बान थानाय आद्रा थानाय बेफोरो माने जाय जोंनि दामग्रा आगजु गाज्रि जाबा बेफोरखौ मान
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ
औ एसे एनै दोननाय जायो आरो नोंथां जोंनिया औ बेनिफ्राय इदिनो लासै लासै खारनाय बारनाय होयो फिल्डआव लोगोसेयैनो ओ माबायदि सुबुंखौ ओ गियान बा गियान सोनांगौ बा मान सनमान होनांगौ बेफोरनि बागै जोंना जाखिनि बेफोरावनो
औ औ बैसागु प्रग्राम फाथिनाय बेवहाय बानायो आरो ना औ नोंगौ नोंखौ नों
औ सांग्रां लाखिनो थाखाय माने औ ओरैनो ओमफाय इदिनो लासै लासैहाय जोंना स्नि सान जोबनाय लोगो लोगो बैसागु माबाया
माबायाबो जोंना जोबनानै थाङो औ औ नंगौ नंगौ औ
ओरैनोथ नोंथांनिमोननि ओनसावबो बेफोरबायदि
बेफोरबायदि बैसागुखौ मोसायो खोमा ना नोंथां औ औ मोसायो मोसायो नोंथां मोसायो औ बिदिनो
औ
ओरैनो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा जाखिनि दामग्रा औ औ औ बै साउन सिस्टेम जे मिउजिक होनो जे औ
बेफोरजों मोसानाय नुनो मोनो नामा नोंथांमोननियाव
ओ-आं ससेखौ आद्राखौ एसे बुंसै नोंथां। ओ बेनो जाहैबाय औ नोंथां बुंलाय दे औ जोंनि समावथ माने। दानो दाथ बांसिन माने बै खाम सिफुं जथा गंगोना। जों बेखो माने बेफोर माने बेफोरखौ जों नुनो मोनला आरोखि बारा नोंथां। बिदिनो दामग्रा आगजुफोर दामनानैसो बा। दामनानैसो माने दुब्लि बारिफ्राव बबेबा दैमा जिङाव माने जोंनि बैसागु। फोरबोखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां लोगोसे मानि नखर नखर गिदिंनाय। खौबो जों नुनाय नुनाय जाला नोंथां। बैसागुनि समावहाय बिदिनो माने गामि-गामि प्रग्राम मोन से लानाय जायो जे प्रग्रामाव मान खारनाय बादायलायनाय। दिनो दाउला सौलायनाय हांसो सो हमनाय दाबखा उख्रोबनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि रोख खोम बादायलायनाय माने हाबाफारिसो जों लानाय नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेबादिनो लोगोसे नोंथां माने ओ-जोंनि ओनसोलाव माने। ओ-मोनसे बावखुंग्रि हाजो दं नोंथां। माने बे बावखुंग्रि हाजोआवहाय। मानि मोनसे बैसागुनि नामाव माने बैसागो बावखुंग्रि फोरबो मोनसे खुंनाय जायो नोंथां। बेवहाय माने जोंनि बैसागुनि माने गोबां रोखोमनि माने जोंनि बरफोरनि। ओं ओंख्रिफोर संनाय बादायलायनायफोर जायो। गोबां रोखोमनि जोंनि बरफोरनि एम्फौ एनलाफोर सामनिफाय लानानै। गोबां एम्फौ एनलाफोर बेहाय। बे बैसागो फोर्बोआव मानि मोन जायो आरोखि नोंथां लोगोसे गोबां रोखोमनि खमलायनाय। जेरै- बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय माने बेफोरखौ बे बैसागो फोरबोआव माने खुंनाय जायो आरोखि। नोंथां बैसाग दाननि से-ओ-सेथि खालारनि सिगांनो माने बेयो। फोरबोखौ खुंनाय जायो नोंथां औ जेब्ला फो-जेब्ला बैसाग दाननि सेथि खालार। जाहैयो अब्ला माने माने बे फोरबोआबो जोबहैयो आरोखि नोंथां। औ-औ बेबायदिनो माने जोंनि सम जोंनि ओन सोलाव माने बसागुखौ मोननै बाहागआव रानदों नोंथां ओ-मोनसेया जा ओ मोसौ बैसागो मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागो दा सुबुं बैसागो होननाय जायो नोंथां। बेबायदि रोखोमै मोननै बाहागोआव राननानै माने बैसागो फोरबोखौ फालिनाय औ। जायो लोगोसे बिदिनो उन्दैफोरखौ मान ओ-उन्दै। फोरा गिदिरफोरखौ मान होनाय बेफोरबादि हाबाफारिबो लाफानाय जायो नोंथां बैसा सागोनि समावहाय औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायना थां थां। औ नोंथां आथस नोंथां होनबा नोंथांजों रायलायना खोब गोजोननाय मोनदों आङो औ औ औ। नंगौ नोंथां औ। दे होमब ना औ दे नोंथां।